हेलौ नोंथां
अ दा मा खालामबाय दं नोंथाङा
नै नोंथां जिरायनानै दं
अ दा नोंथांजों नोंथाङा दा मा जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि सिगाङाव आं मोनसे टपिक सोंनो नागिरदों आरो दा नोंथाङा फोरमायनो जेनेबा फोरमायनो एबा फोरमायहरनो एबा बुंथिहरनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
दा बुङोबा बायदि रोखोमनि बागानफोर बेनि सायाव नोंथाङा बुंथिनो हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन
दे
जोंहा बागानफोर होनोब्ला जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोर दङ जायखौ जोङो नखर सालायनाय एबा गाव गावनि जिउ खुंनाय गाव गावनि नखर सालायनायफोराव जोंहा बाहायनाय जायो आरो बागाना मोनसे मोननैनिरोखोमनिल थाया बागाना बायदि बायदि रोखो रोखोमनि थायो जेरै जोंहा गय बागान बुंनो हायो साफत बागान बुंनो हायो बिबार बागान बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बागानफोर दङ आरोखि दा जोंहा हमना ला जोंहा बिबार बिबार बागाननि नोंथांनि सिगां सुंद'यै सावरायनानै दा जोंहा बिबार बागान बुङोब्ला जोंहा बिबारखौ हालेव बायदि बायदि रोखोमनि बिबार जोंहा बागान खालामोब्ला जोंहा बेयाव जोंहा रांबो खामायनो हायो रांबो आरजिनो हायो जाहाथे जोंनि न'खर सालायनायाव खामानि होयो
औ औ
बे जों बिबारखौ बागान खालामब्ला गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरा एबा बेलेग जायगानि मानसिफोरा जोंनि बे बागानाव समायना नुनानै फट'स भिडिअस बायदि बायदि रोखोमनि क्लिक खालामनो फैगोन जायनि जाउनाव जों बे गुबुन ओनसोलनि जोंनि बागान फुल बागानाव बेरायनो एबा फटस एबा भिडिअ'स बायदि बायदि रोखोमनि क्लिक खालामनो फैनायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै बे बेफोरबायदि रांफोर जोंहा बुथुमना लानो हायो जोंहा बेफोर बे फोरजोंबो गाव गाव मि सालायनायखौ हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गय बागान दं जों जोंहा गयखौ बागान खालामनानै बेखौ हाननानै जोंहा बायदि बायदि ओनसोल बायदि बायदि जायगाफोराव जोंहा फालांगि एबा दैथायहरनो हायो दा जोङो बे गय खौ हाननानै जोङो जोंनि जायगा एबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गोजान ओनसोलसिम जोङो लांखारनानै बेफार फालांगि खालामहैना जोंहा बे बेफार फालांगि खालामनानै मोननाय रांजों जोङो गाव गावनि नखर एबा गाव गावनि जिउखौ जोंहा गोजौ थाखोआव लाबोनो हायो आरो बिनि अनगायै बायदि बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोर दं जेरै जोंहा साफत बागान जोंहा साफात खौ गायो खायो आरो बे साफात बिलाइखौनो जोंहा गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायनानै बे साफाद बिलाइखौ खौ फेक्ट्रियाव सोनानै साफात बानायो आरो बेफोरनिफ्राय मोननाय राङाबो जोंखौ जोबोद गोजौ थाखोसिम लाङो जायनि जाउनाव जोंहा आरो सुबिदासिन जाबावो दा जोङो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बागानफोर खालामनो हायो आरो नोंथां
औ औ औ
दा जोंहा बागानाव मोनसेल जेरै गय बा गयल साफाद बा साफादल बागान बिब्दिनि अनगाबो जोंहा गुबुन गुबुन बानायनो हायो जेरै जोङो साफत बागान गायबाय जोंहा बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांफोर गायगोन
औ औ
बेफोर स बागानाव गायनाय गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ जों बिनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोननो हागोन एबा जों बे बिफांखौनो उन समाव जोंहा बन हानानै फाननो हागोन एबा जोंहा बे बिफांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन खामानि एबा सुबिदाफोर मोनगोन जेरै जोङो सापत बागानाव गय गायो बायदि बायदि रोखोमनि दंफां फोर गायो बिदि आरो दा बागान बुङोब्लाथ' बेफोरनि अनगा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोबोद दङ जेरै जों बिफांनिबो बागान खालामनो हायो जायनि जोङो बबेबा बिफाङा माने जोंनि बांसिन खामानि एबा जोंनो बांसिन मदद होयो जाय बिफाङा जों बेखौ बागान खालामो आरो
औ औ
दा बेफोर बिफांनि मोनसे बिफांखौ बागान खालामबाय आरो बे बिफांनिफ्राय जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा सुबिदा एबा मदद मोननो हायो जेरै जोङो फांसे बिफांनिफ्राय आथाबो मोननो हानाय एबा फांसे बिफांनिफ्राय जोंहा बन एबा फिथाइ सामथाइ एबा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा मदद मोननो हायो जेरै जोंहा फांसे बिफांखौनो माने गुवारै जोंहा बागान खालामबाय दा बे बागाननि ओमफ्राय बे फिथाइ थायगोन जों बे बिफांनि एबा बागाननि फिथाइखौनो जों गुबुन जायगायाव दैथायहरो बेफार फालांगि मावो आरो बे फिथाइयानो बे बि बिफांनि फिथाइयानो जोंखौ माने जानायाव जोंखौ बित जोंनो भिटामिन होगोन एबा प्रटिन बायदि बायदि रोख प्रटिन होगोन आरो। दा जोंहा बेफोर बिफां लाइफांनि बागानजों जोंहा गाव गावनि देहाखौ गोग्गो एबा थागद बिब बिबदिबो लाखिनो हायो आरो दा जोंहा बागान बुङोब्लाथ' गुबुन गुबुन रोखोम बागान दं दा नोंथाङाबो नोंथांनि मिन्थिनाय एबा बुजिनाय एबा नुथायफोरखौ बागाननि फा यो आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन।
दा बुंङो हायो बुंनो हायोबा जोंनि एरियायाव गय गय बागान आरो दंफां लाइफां दङ जेनेबा आं मोनसेै जेनेबा लबार दं लबार बागान। आरो खख'वा बागान दं। दा बुंनो थाङो आं बुंनो नागिरदों जेनेबा लबार बागान लबारनि फ्राय जों जोङो लबार खौ गायगोन गायनायनि उनाव जोङो जेनेबा देरोब्ला जों लबारनिफ्राय जोङो जेनेबा आथा बख'गोन। आथाख आथाखौ बख'नानै जों गुबुन दाबसे जायगायाव दैथाय हरगोन दैथाय हरगोन जों बिजिनेस मावनो हा जेनेबा दस्रा जायगायाव जेनेबा जोङो बेफोरबायदि बिफांखौ- गायोब्ला गायनानै जोङो रां आरजिनो हागोन न दानायाव जोङो सुबिदा मोनगोन बागान बागान होनोबानो जोङो जेनेबा बागानखौ जोङो गायोब्ला अनेक खस्थ' जायो जेनेबा जेनेबा मोनसे बागानलबा बागानखौनो फुलिनिफ्राय लानानै जों गायनानै गायनानै फेदेरनानै मुलि होनानै हासार होनानै जों फेदेरोब्ला फेदेरनांगौ आरो दा जोङो बे लबारनिफ्राय जों आथाखौ मोननानै आथाखौ मोननानै जों गुबुन दाबसे जायगायाव जों साप्लाय खालामनानै जोङो रां आर बुजिनो हायो न'खर दानो हायो। दा बुंनो थाङोबा दा सोलिबाय थानाय जेनेबा गय गयखौबो बुंनो हायो जेनेबा बागाना फुलिखौ नेबा गय फुलिखौ गायनानै मोजां जोथोन लानानै गायोब्ला जोङो गयनि फिथाइखौबो जों फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनानै जों बाजारावबो जों लांनानै मेर्ला रां आरजि ना हायो आरो बिफां साव। गायनाय जेनेबा खख'वा फिफां खख'वा बिफां जेनेबा गयनि सिङावनो जोङो अनेक बिफां गायबाय गायनो हायो। जेरै बुंनो हा बुंनो थाङोब्ला बिफां जेनेबा फिथाइ थायग्रा बिफां होन हो खख'वा फिथाइ। फिफां बिखौ गायो। बेखौ गायो जेनेब बा गयनि सिङावनो जोङो आरोबाव खख'वानि फिथाइ जोङो फाननो मोनबावो।
औ।
जोङो बे बागाननि सिङावनो जों अनेक जेनेबा बिफां मोनगोन जेनेबा दस्रा बिफां गायोब्लाबो जों बिखौ बन मोनजागोन। फिथाइ सामथाइ जेनेबा फिथाइबो मोनजागोन। खख'आबो। गायो खख'वा फिथाइखौबो जों साप्लाय खालामना जोङो रां आरजि रां आरजिनो हायो अनेक बागान दं बायदि बायदि बागान दं दिनै थालिर बागान खालामो। नंगौना नङा थालिर बागानखौबो जोङो जोब थोन लानानै गायबाय फुलिनिफ्रायनो। जेनेबा देरनानै जों बिनि फिथाइखौ जोङो फाननानै साप्लाइ खालामनानै जोङो थाखा खौ आरजिनो हायो। न'खर दानायाव जोङो जोंहा मोजां जायो आरो
औ
दा बागाना बुङोब्ला बे बागान सिङावनो जेनेबा एबा नि सिङावनो जों गयबो गायनो हायो अनेक जोङो बायदिसिना जोंहा बिफां दङ बागान खालामनो थाखाय बेखौ खालामोब्ला जोंहा फिथाइबो फाननो मोनगोन जोंहा आरो बे दंफांखौ जों हानानै जोङो बायदिसिना जेनेबा न' लुनायावबो हेल्प मोनगोन खोरखि बानायनाय होन अनेक खामानियाव जोंहा हेल्प मोनगोन आरो बेफोरबायदिनो दा बुंनो थाङोबा जोंनि एरिया सिम बांसिन गयखौल' आबाद थालिरखौनो जोङो बागान खालामो आरो दा आं बेखौनो लुबैदों नोंथांमोननिसिम उरांखौ बांसिन जेनेबा बबे बिफांखौ बांसिन बा-बागान खालामो जेनेबा गय थालिर बागान बेफोरबायदिनो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
दा नोंथां आंनि नुथायावथ' जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि थासारियाव नुनाया माने गयबागान बिनि उनाव साफात बागान आरो थालिर बेफोर मोनथामखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन बागान बानायो आरो औ
अ दा नोंथां टाइमाबबो जाबाय जोंहा
औ
जासिगोन नामा
औ नोंथां औ
औ दे होमबा नोंथां
औ